नोंथां खोनादोंना?
ओ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ ना?
ओरैनो दं नोंथां औ ओरैनो दं।
नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हायो।
ओ आ-आयदाया जाहैबाय नोंथां भलिबल एबा फुटबल गेलेनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं, नोंथाङा फंनैसो भलिबल एबा फुटबलनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां फोरमायजायो।
औ
जोंनाथ' जेरै दा जोंनाथ' फुटबला फुटबल गेलेनो थाखाय फुटबलखौथ' हारसिं गेले नो हाया, मोननै टिम नांगौ जायो फुटबल गेलेनो जोंना।
औ
ओम फुटबल गेलेनो थाखाय मोननै टिम नांगौ जायो। ओमफ्राय मोनसे हानजायाव एगार' जन थागोन आरो मोनसे एगेयन्स हानजायाव एगार' जन टिम थागोन।
औ
एगार' जन एगार' जन थायो बे माबाया टिम मोनसे मेटचाव आरो ना। मोनसे जा गावनि टिमाव एगार' जन गुबुननि टिमाव एगार' जन‌। ओमफ्राय बेनिनो एगार' एगार' जननि गेजेराव माबा ओ जोंना सासेया गलकिपार थागोन
औ
ओमफ्राय बिथिं गेम गलकिपारनि सिगाङाव गेजेराव सासे थागोन माबा मा होनो दिफेन्डार माबा दिफेन्डार बेखौ बेगदार ना मा होनो नोंथां ओमफ्राय दिफेन्डार सागोन सासे बेगदार ओमफ्राय उनाव जा आगदाथिं सासे दिफेडार थागोन फाइ आगसिथिं सासे दिडफेडार थागोन माने गेजेराव सासे बेगि ओमफ्राय आगसिथिं बिगि सासे ओमफाय बिगि जोंना साथामार खौ बिगियानो होनोमोनदांना नोंथां
औ नोंथां
ओं ओमफ्राय जोंना बे फुटबलखौ गेलेनो थाखाय मोनसे बक्स थायो
बे बक्सनि बक्स थायो गदिर बक्स मोनसे थायो बे बक्सनि बाहेरायाव थांबाथाय माबा जायो आरोना आउट जायो आरोना नोंथां
ओमफ्राय उनाव जा बे बक्स गदोरनि सिङावबा आरो मोनसे गलखि गलि पसनि खाथियाव मोनसे बक्स बायदि फिसा मोनसे थाबावो दे नोंथां
औ
दा माबा बक्स जाबाय बे गलकिपारनि मा गलखि थानायनि बक्स आरो ना बे गलकिपारा माबा नैबे बक्सनि सिङाव बलखौ हमनो हायो ओमफफ्राय बला जुदि बे बक्स फिसानि बाहेराव होनबा गलखिया हमनो हाया हम बोरैबाफोर गलखिया बेखौ आखाइजों दांबाबो बियो हेन जायो आरो ना हिनजाबाथाय जोंना ट्राय बेखारार जोनो मोनो आरो एगेेनस्ट पार्टिया ओं बिदिनो ओमफ्राय बल गेलेनायाव मोनसे मोननैसो रुल्सबो थायो जेरै फुटबल गेलेनायाव जा बारा बारा द्राइनार खांला नारखांलि सिंलि बाराद्राय नायै नायै एकदम नारखांनो होननानै नारखांनाय जोख्लायनाय बेफोरखौ बिदि बायदि माबाखौ खालामबाथाय फावल हमो आर ना नोंथा
औ
ओं ओमफाय आरो बिदिनोओ बल गेलेनाय समाव खारबाय थानाय गेलेनाय एसे सेखलायबाय थानाय समाव बला गोजौआव फैबाथाय आइथिंखौ नोंथाङा जुदि बे एगेेनस् पार्टिकनि जों जोनाय टाइमाव आथिंखौ नोंथाङा गावनि आथिंखौ बैनि खर'नि समान थिखोबाथाय बियो फाउल जायो आरो ना नोंथां आथिंखौ खर'नि समान थिखोनो मोन आरो ना नों
औ
ओं बिदिनो ओमफाय बिदि माबाबाथाय खर'सिमथिखांबाथाय बेखौ फावल हमो फावल हमबाथाय बलखौ दोन्नानै जोयो आरो ना
औ
ओं ओमफाय बिदिनो ओरै ओमफ्राय जोंना जोंना बेलेग गेलेग्राफोरा गलकिपारनिफ्राय ओरै बेलेग गेलेग्रा बिदिनो गेलेग्रा गावनि टिमफोर गेलेग्राफोरा बेफोरो माबा बलखौ दांनो मोना आरो ना दांबाथाय हेनजाजोबो गलिकिपारनि अनगायै ओमफाय आरो जोंना गलकिपारनि नैबे गलकिपार थानायनि साइदखौ इखाय जा गल जुदि एगन्सपारति बिगआ बलखौ जोयोना माबा मा होनो गलकिपारा हमथानो जुदि गला हाबासै होनबाना गोजौथिं थाङोना बला ओं गलकिपसनि गोजौखै थाङोना? होनबा बियो ओ थांबा होनबाथाय इयो थांबाथाय आउट जाबाय आरो ना इयो। माने हाबासै आरोना ओमफ्राय बोरैबाफोर जुदि गलकि जोनाय समाव गलकिपारा हमथायो हमथानानै माने बुखारना हरोना गलकिपस्नि इसे साइदखै बुखारना हरबाथाय उनथिंजा बला सिमा बारबाथाय इयो कर'नाल' जायो आरोना नोंथां। मिथिखायो जानांगौ कर्नाल जाबाथाय माने बलखौ जिंनिफ्राय जोनांगौ औ खनानिफ्राय जोनांगौ आरो ना नोंथां।
बे खना खनानिफ्राय जोनांगौ जायो ओमफाय इदिनो ओ गलकिप गलकिप पारनि अनगायैबो आरो गावनि टिमा जुदि सोरबाफोर इसोर जोबाय बलखौ ओमफाय इदिनो जोंनि टिमा सोरबा इदिनो गलकिपसनि साइद साइदखौ इथिं जोनानै बोरै फोर नांबाय आथिंङाव नांनानै थांलाबायबाबो इदियाव करनाल हमो आरो ना नोंथां।
औ औ
ओं ओमफ्राय आरो बिदिनो सिमा थायो ओ सिमानिबा गलकिपसनि साइडखै थांबाथाय कर्नाल जायो ओमफाय आरो यैखै यै साइडखै इथिं इथिं साइड थानायथिं थांबाथाय इथिं आउट जायो आरोना नोंथां।
औ
ओं आउट जायो इदिनो ओमफाय जोंना फुटबल गेलेनायाथ' ओरैनो गेलेया नालाय जाय बांसिन सोनो जायना बांसिन गल होसोनो हायो इसोरनो देरहायो आरोना नोंथा। ओमफाय आरो बे फुटबलखौ गेलेनायनिबो मोनसे सम थायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ जेरै माबा ओ नोंना समा हमना ला इदिनो ओ हाफ टाइम माने पन्सास मिनिटफोर थायो आरो हाफ टाइमनि सिगां पसिस मिनिट ओम पसिस मिनिट गेलेबाय हमना ला ओ पसिस मिनिट गेलेनायनि उनाव हाब टाइम जाबाय रेस्ट सेेस लाबाय दैसै लोंबाय ओमफाय साइटखौ चेन्ज खालामनांगौ आरो नोंथां इथिंनिफ्राय इथिंनिफ्राय यैथिं थांनांगौ यैथिंनि यैथिंनिफ्रा इथिं फैनांगौ आरै चेन्ज खामो गलकिपारसखौ चेन्ज खामो आरो गावनि जागाखौ उनाव जा आरो बे इनिजा गेलेयो गेलेनायनि उनाव इदिनो गेलेनानै सोरबाफोर इदि गेलेनायाव खुनु जाया बाजि एबा द'जि मिनिटनि खेलाव जाय सोनो हायो जाय बांसिन गर सोनो हायो इनो देराबाय जुदि रावबो सोनो हायासै द्र' द्र'बो जायो समाव जेरै द्र' द्र' जाबाथाय जोंना माबा हो मा होनो ट्राय बेखार जायो आरो ना नोंथा।
ट्राइबेकारजोन ओ ट्राइबेकार जोनायाबो होयो बिदिनो मोनथाम नङाबा मोनबा बिदि जोयो आरोना ट्राइबेकारखौबो जेरै बे ट्राइबेगकारावबो जेनेबा जाय बांसिन सो बे मोनथाम जो म्हमना ला मोनथाम जोनो होबाय बे मोनथाम जोनायाव जायना बांसिन मोनथामावबो मोनथाम सोजोबनो जाय हायो इयो देराबाय ओमफाय जाय सोनो हायासै इयो बाय आरो ओमफाय साथामाबो माने मोननै टिमाबबो गरथाम गरथाम सोयो होमबाना आरो खेबसे खेबसे बारायना होयो आरोना नोंथां।
इ जायनो सोनो हाबाय बेनो देराय नोंथाङाबो गेलेफेरबाय जानांगौ फुटबलफोरखौ?
औ नोंथां।
गेलेखाबायना नोंथां?
औ नोंथां गेलेबाय।
बिदि नोंसोरनिखैलाय बिदि
नोंथाङा खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां
नोंथां फुटबल खौथ' आंबो जबोर मोजां मोनो नोंथां आंबो गेलेखांबाय गोबां बार गेलेखांबाय आं नोंथां खोनादों नोंथाङा
ओं खोनादों नोंथां खोनादों
हेलो नोंथां
खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा?
हेलो नोंथां?
अ खोनादों नोंथां। हेलो
ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
फुटबलखौथ' जों गोबां गेलेखांबाय नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो गेलेयो। फैसानि गेलेयो नोंथां मेचबो गेलेहैयो नोंथाङा खोनादों?
ओं खोनादों होनलाय नोंथां
जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायावनो जों फुटबल गेलेहैखांबाय
ओं
ना बाजिबो बाय मालाबा जिउ जायो मालाबा समाव देरहा आरो देरहानाय जेननायाथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां
उंंम थाखाय नोंथां
जायनि जाहोनाव जोङो मालाबा समाव देरहाबोयो मालाबा समाव जेनबोयो एक्सुेलि आं फुटबलावहाय आं ग गल खि सोनो गल सोनो थानो जोबोर मोजां मोनो गल सोनोबो हायो मालाबा समाव सोजायोबो मालाबा समाव सोनोबो हायो दा माने उननि बेगदारा माने मोजां लाखिनानै बलखौ जुदि मोजांयै थों जों गल खि गल सोग्रानो बल हरनो हायोब्ला अब्ला जोंनि टिमाहाय गल सोनानै देरहागोनखौ जोंहा आसा खालामो आरो नोंथां दा जोङो फुटबल होनबाथाय जोङो गोबां मानसिफ्रानोथ' फुबल मोजां मोनो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जायनि थाखाय जोङो फुटबलखौ गेलेनो जोबोद मोजां मोनो आरो नायनोबो जोबोर इन्टारेस्ट मोनो दा जेरै गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो फुटबलनि दा फुटबलनि गेम जागासिनो फुटबल जोङो मोजां मोनो नायनोबो मोजां मोनो गेलेनोबो मोजां मोनो फुटबल होनबाथाय जोंहा खि गोजान जायगायानो जाया मानो गेलेनो होननानै थांहोयोब्ला मालाबा समावहाय गेलेनो मोनाबा नायनो होननानै बेबो थांङो जों हारिनिबो एबा गुबुन गुबुन हारिनिबो फुटबला जोबोद मोजां मानोना गेलेनायाव जोबोद मोजां बियो फुटबला हारिबा हारिसाफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय होयो। होआ होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय फुटबला मोनसे जोबोद मोजां गेम जाय बेखौ गेलेनो हानांगौ। मानो होनोबा जों बेखौ फुटबलखौ जों गेलेनो हाबा जोबोर गावनि देहानिबो मोजां जायो आरो गावखौबो मुंबो खामायनो हायो बयजोंबो मिथिजायो सुबुंफोरजोबो मिथिजायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां फुटबल गेले बेफोर गेलेनाया गेलेनायनि थाखायल' फुरथिनि थाखाय ल'बो नङा नाथाय गावनि देहानि थाखायबो मोजां ओमफ्राय बिथिं लोगोसे गे रंजा रंजानाय बाजा रंजानायबो मोनो गेलेनानै ओमफ्राय देहायाबो एसे थाजिम थायो आरो ना नों बेमार आजारनिफ्रायबो इसे माबा एसे माबा माबा एसेबाबो खारग'यो आरो ना नोंथां। इफोरखौ गेलेबा ओम।
हा
ब गेले
ओं ओं गेलेबाय नोंथां गेलेबाय।
ओं आंथ' माबा आरोना मा होनो बेगदार दिफेनडाराव थाना मोजां मोनो जाह इसोर लाना फैबाथाय आं माने बलखौ जोखारना हरनो मोजां मोनो आरोना नोंथां। माने बलखौ सेभ खालामनो मोजां मोनो आरो ना आं। खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथां?
ओं जाबाय नोंथां।
ओं नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां खोनादों नोंथां आं आंबो नोंथांसिम गोजोननाय मोनबाय आं रोंनायखौ नोंथाङा फोरोंबाय नोंथां रोंनायखौ आंनो फोरोंबाय आं रोंनायखौ एसे नोंथांनो फोरमायबाय।